खोनादों ना नोंथां हेल' खोनादों ना नोंथां औ खोनादों नां औ खोनादों दे
हेल'
औ खोनादों ना
हेल' अ खोनादों नोंथां
औ दे नोंथाङा दा मा खालामबाय दङ
अ नोंथांनाव बारा नेट नाङाखै बारा खोनाबाङाखै जोङो
नोंथाङा दा मा खालामबाय दङ
हेलौ नोंथां
औ खोनादों ना
हेलौ
औ खोनादोंना
हेलौ नोंथां खोनादों ना अ खोनादों
अह नोंथाङा दा मा
दिनै जोङो मानि बागै सावरायगोन होनब्ला
अ जों दिनै होनबा दैडलि लाइफनि बारै रायज्लायनोसै औ नोंथांङा खोनायाखै
हेलौ हेलौ नोंथां हेलौ